हेल' हेलौ उ औ औ
हेल'
हेल' औ औ खोनादों।
ओ खोनाबाय खोनाबाय
मोजां खोनाबाय
औ औ
मा खालामबायसि ने
दङ ओरैनो नै जिरायना
आचा
गरम न माइन्सिखौ लादों
हा
एन सि सिबो लादों
इन सि लादों मोन बादाम लांबायलै थांनो दाख्लै खनसे थांनोनो थांदोंबो आरो माथो
थांदोंमोन नामा?
थांदोंमोन गोबाजोबनानै फैदों।
गोबाजोब न
बि बे रल खालामारनायाव ओरै गिदिंनाय जायोना बेयाव खर' गिदिंनानै गोबा बिनानै होदों
बिराद मानसि लायो खोमालाय ना बेखौबो
लाायले बिदिनो दाख्लै बिदि साथि जन स्तुर जनसो जादोंलै गासै आरो सिख्ला-सेंग्रा जाबगोन
खोनायाखै
ए बिदि साथि सथरजनसोआव थ्रिसजनसोआ सेलेग जागोन होनदों
ए मा फार्स्टआव टेस्ट होग्रोनांगौ नामा?
मानि बे बिदिनो आर्मि पुलिसफोरा सेलेक्ट बानायफैगोन हबा
अ इसोरखौ
उ
ए
सिगांनि सिनिअर फोरनाथ' दुयसजनाव पनद्रजनसोल मानो सेलेग जाबावदोंनो बनि
औ उनाव मोनलांगोन खोया बिदिया
मोनगोन मा उनाव बिदिनो थ्रिस जनसो मोनगोन बिदिनो बिस फसिस जन मोनगोन आरो खोमोनथारबा थ्रिस जान
ओं
आखाइफोरानो थोर थोर थोर थोर मावलाजोबोलै फुसाबफोर खालामनायफोराव
ऐ बांद्राय गोबावबाथाय साय मायालाय हाननोगिरा बेफोरखौबो
गोगोमथोर गासिनबो थोर थोर थोर थोर मावखाजोबदोंबा आरो जै जायाबाथाय लावथिं स्टार्ट होजालायबाय
माबा इन्ट्रेस्ट मोनो आरो मोनबालाय माबा बेरे फुजानि थांनो बालायलांबाय माथो
मा गाब गाबा गाव हानायनिसो खोथा नामा
उम गावबागाव हानाय खोथा माने एखे जानांगौ आरो गासिबो होमबाबो सासे मानसि जायाबानो गासिबो खालामफिननांलायबाय बिदि आरोसो साराय पासतासोनिबानो जालाङो सार साराय पासथासोनिबो जालाङो खोनादों हेल' हालोव हालोव
ओ सासे मानसिया माने रि खालामफिनगौ आरो
दाना आंना स्टार गैया जाखोबा माथो खोनायासनो
औ खोनादों
खोनादों हेल' खोनादोंना याखै औ खोनादों आं
हेलोव हेलोव
खोनानानै खोनायाखै आंथ' खोनागासिनो एसे एसे हेलौ
ओम खोनागोना खोनाखै
नै दासो खोनादों हेल'
खोनागासिनो
औ औ खोनादों खोनाबाय फुंनि साराय पासथानिफाय जायो होनदो खोनादों ओं फुंनि सारे पासथानि ओमफ्राय नोङो दसथासिम दस जेबो थाथ'नो मोना बारनांगोन खारनांगोन फोसाब खालामनांगोन
अ बै फिलावनो जायो नामा
बे खारनाया दा माबायाव लाथ'दों न स्कुलाव लाथ'दों बे स्कुलनि बाउण्डारियाव पवणडारिथ' नङा आरो बे फुख्रि ओमफफ्राय बे ओरै सायाखै दालाय लामा मोनसे दंबाव नाय जिमखै
औ
बेखै ओरैजाय गल गिदिंनाय
ओम
बे पन्सास बारसो खारोलै इयाव थैहां थैहां जाखायोबा ऐ थैहां थैहां जाखायो मानसिफ्रा फस हाजार गाहाम खारनाया
खम खारबाय थायिफ्रा खम खस्थ' जागोन बे?
उम ओ गोगोम खस्थ' जासैलै आरोबाव खारनानै माबादोलाय बारदोलाय।
बारनानै दलदखोनो थानो मोनखाया। बिदिनो ओरैनो दालाय खारनानै दालाय ओरैनो बारज्ल'यो ना?
औ।
बिदिबायदि बारबाय थानांगौ आरो मालाबा एसे ओ इदिनो दसे थाना गोजौ-गोजौ बारनो खोन्थासिगोन दसे थाना लासै-लासै बारनो खोन्थासिगोन इदिनो
अ
आरो बांद्राय जाथाराखैबा फुसाब खालामदोलाय। फुसाबाबो इसोरो गावसोर होनो ना आप डाउन होनो ना बिदि बायदिसो खुगाजों। दसे गोजौ आप दसे गाहायाव डाउन बिदि लाथ'नायसो
मा बे माने टेस्टखौ मा पुलिसफ्रा होफैयोना गावसिनि एन सि सि मासटारफोरा होयो?
माने बे टेस्ट माबाखोमा आर्मिफोरा माबागोन सेलेक्ट बानाय फैगोन।
सिलेकआथ' बानायगोन जेनेबा नोंसोरखौ जेनेबा इदि थास होयोना कमप्लिट खालामनांगौ बेखौ सोर
बे माने ओद ट्रि दा ट्रेननि ओरैनो खारनाय बारनाय बिदिल' खालामनांगौ।
अ
खोनादों उम इदिनो माबागोन आरो
फुसाबफोर खालाम होगोन इदिनो ट्रेनिंआव मा मा खालामो इदिखौनो खालाम होगोन ओमफ्राय जाय नो मोजां खालामदों बिसोरनो सेलेक जासिगोन आरो
उम उनावहाय गावसोर सेलेक्ट खालामफैसिगोन आरो न?
उम। गावसोर फैनानै नायफैसिगोन अबे मोजांसिन अबे जायै बिदिखौ।
सोर सेलेक्ट खालामबाय आरो ओ।
उम उम एसे मोजां जोंना दा सेलेक जासिगोन।
बिरात मानसि लाहैदों नामा?
लायोलै मानसिफ्रा बिदिनो होनबाबो उनाव साबैसे मोनगोन बेखौ मोनथि या आरो ना?
उम
सोरबा सोरबा देनजार देनजार दङ'लै होमबाबो इसेबो जायै जेबो जायै। थागर थागरनो। बोरैबा जोंफोर थांबाथाय बोरैबा गथ' गथ' मोनजोबलायो जोंखौ। मा इसे बोराय बोरायलै सानगुलायो।
है बेलेग जाथिफ्राबो लाहैयो खोमालै ना
है लायोसै मिरि बर' हारसा इदिनो सेस लाजोबो।
उम जोंथिनिफ्रायबो थांदों खोमा सोरबा सोरबा?
उम फैयो इथिंनिबो बेयावदेन बर'फोरा बांसिन आरो हा
औ।
उम गासै बर' इदिनो माखासे माबाफोरा इदिनो साथाम साब्रै साबबा इदि जोंङो बर'फोरा अथ्र' जन ना मामोन खोमादां?
उथ्र'
उम इदिनो बारबावगोन खोमा दां अथ्र'जन बिस जनसो जागोन खोमा दां। साथि जनाव गो आंनाथ' साननै मोदोमानो बिराद साखादों सिखारनो हागौलै जाखादों।
आदै साजोबो खारनाया।
आरो आखाइ सेस गासिबो बिदि गोदोनानिफ्राय। गाहायनाया गासिबो साजोदों होनदोंहाय जों
औ सायो बिदि खारफेरिबाथाय बिराद खस्थ' जाखायो आरो बे - फुसआ
आरो फुसाफोर खालामनायाथ' देानोज जादों आरो बानायनो थिखोनाया।
उ जों जानला मला खालामनायालाय बहा जान ना बिसोरनि बानसि
जोंना ओरैनो गावनि गोसोबो जाबाय गावनि गोसोबो जाया बिदिनो मेंजासेमखौनो खालामोबा जेनेनोबा द सोरख थथानाया मानिथारनाय आरो जै माबानाया बिदि फोसाब बारनाया अवान टु थ्रि सानोना बिदियाव जै समान। जाया मा गोदान सिरि बिदिनो बारायथायावसो बिदिनो फासआव फन्द्र' बार ह ज बि बि ालाय आरोबाव फसिस बार
सासेना जायाबानो माने गासिबो खालामफिजोबफानांगौ।
दासिमहाहा आरो अबा उ आरो बांद्राय जाथाराबा लावथिं स्राथहोलायसैलाय।
म आ लाांयो।
आरो नङा थाफ्लयासै स्रााद्रादनो। ग फलाय प्रुसाब खालामनाय बायदि ओरै खिथु गोजौआव बारना थायोना बिदि बायदि थसि थ सिसिगोन बेयाव थांनानै स्रााद स्रााद होलायसिगोन। मान बेसे बोलो दं बेसे फिसायानो बुनायस है गिदिरबावसो फिसा नांगौआ। जेसे बोलो दं एसेनो होजोबोखाय। गोग्गोोमोखायोलै। होमबाबो दाख्लै आं थानायलाय बांद्राय जेबो जायाखै। स्ट्रिक जाथ्रायाखै मान आं थांनायनि सप्तासे । ए आं देवबारखालि बिराद मादोंनो स्ट्रिक जादोंनो।
खनसे टेस्ट होनायाव गासिखौबो लाज लाजोबा नामा?
हो बे बिदिनो सेलेकसनाव बिदिनो सेलेक्ट जाबाथाय बिसोर एन्सि मोनसिगोन आरो। ओमफ्राय जाय जाया सेलेक्ट जायाखै बिसोरो इसोरो बेलेगाव लानाासै। अहो ओ दे हबा आंनोै खारैसैलै
औ दे
आद
औ दे दे दे